औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन दे।
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन। औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन।
दिनै जोङो जोंनि ओ न'खरफोरनि माने हाबा माबोरै जायो माबायदि माबायदि नियम खान्थिफ्राव बेफोरनि बागैनो रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां लायराय जायो।
दा जोंहा हाबा होननानै बुङोब्लाथ' माने सासे हौवा मानसि आरो सासे हिनजाव मानसि सानैजों जुलि जालायनायखौनो मोनथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
औ दा जोंहा जोंनि बर'आव हाबाया माने मोननै बा मोनथाम रोखोम बिदियैनो जायो नङा होमबा?
औ नोंथां नोंगौ अ जायो दा नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माने जेनेब्ला जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव माने जोंनि नखरफोर थायोना माने
जोंनि न'खरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन न'खर होनोब्ला मा बुङो नोंथाङा मा मोनथियो फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ औ र' दा नोंथां जोंहा हाबा होनोब्ला जोंहा जुलि जानायखौ मोनथियो, दा जुलि जाखांनानै जोंहा मोनसे न न'खर जायो दा जोंहा नखर बुङोब्ला बेयाव जोंहा जोंनि जा जुलि जानाय हौवा हिन्जाव बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा बिमा बिफाफोर आरो बिनि उनाव जुलि जाखांनायनि उनाव बिस्रानि गथ' गथाइफोर थायो दा बिफोर गासैखौ लानानै जोंहा न'खर जायो।
औ नोंथां नंगौ।
औ दा जोंहा न'खर बुङोब्ला जोंहा बेयाव जोंहा फेमिलि माने सुबुंफोर थायो बे सुबुंफोरनि मादावनो जोंहा ओ हिनजाव हौवा गथ' गथाइ बिसोर गासैबो थायो, आरो जोंहा न'खर सामलायनो थाखाय जा हौवा मानसि बिसोरो जोंहा बाहेराव रां खावरि आरजिनानै जोंहा न'खरखौ सामलायनाय जायो।
औ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो जोंहा गामियारि आरो नोगोरारि नोगोराव थानाय बेबायदिनो गामियाव थानायखौ गामियारि न' न'खर बुंबाय जों नोगोराव थानायखौ नोगोरनि न'खर बेबायदि जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा नायनो थाङोब्ला जोंहा
औ नोंथां जेरै जोङो न'खर सालायनि थाखाय मा होन जोंना न'बो नांगौ जायोना
औ औ नोंथां औ दा जोंहा न'आव जों न'खराव जोंहा हौवा मानसि फोरनि अनगा न'खर खुंनाया जोबोद गोब्राब नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
जोंहा हौवा मानसि थायोब्ला जोंहा हौवाफोरा बाहेरायाव थांनानै जोंहा खामानि खामानि दामानि मावनानै रांखौ आरजिनानै रांखावरि आरजिनानै जोंहा न'खर सामलायनायाव ओ जोङो बाहायनो हायो आरो गुबुन ओ जा हिनजावफोर बिथांमोनहा जोंहा न'खरनि न'खरखौ बेंनो थाखाय न'खरखौ सामलायनो जेरै हम बा न'निनो खामानि ओंखाम संनाय बायदिसिना न'निनो खामानिफोरखौ मावनानै जों जोंहा न'खरखौ बेंनाय मोनसे दायथ' बियो जोंहा हिनजावफोर नि थाखाय होनाय जायो आरो बाखि हौवाफोरा जोंहा बाहेरायाव थांनानै जोंहा खामानि मावहैनायखौनो नुनो मोनो।
औ नोंथां नंगौ।
बो जोंहा नखर जाबाय जेब्ला न'खराव जोंहा रांखावरिनि गोबां गोनांथि दायो दा जोंहा बेमार आजार जायोब्ला रांखावरिनि गोनांथि दङ दा बेफोरखौबो जों न'खरनिफ्रायनो जों सासेया सोरबा लोम जायोब्ला बेखौ जों न'खरनिफ्रायनो नायनो गोनां जायो। आरो बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा जे जा जुलि जाखांनायनि उनाव न'खर खुंनायाव जा गथ' गथायफोर दं बिसोरनि फरायनाय लिरनाय गाननाय जोमनाय गासै गासै बिथिंनिफ्रायनो जोंहा रांखावरिनि गोनांथि दंजोबो मानो होनोब्ला जोङो आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा रां नङाब्ला खामानियानो जाया गासै खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा रांनि गोनांथि दं। अब्ला औ नखर न'खर मोनसे सामलायनायाव जोंहा रांखावरि आरो जोंहा बिदिनो माखासे ओ बुजिलायनाय हेफाजाब होलायनाय बेफोरजोंसो जोंहा मोनसे गोग्गो न'खर जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा एसे बुंफोरना हागोन नामा?
औ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माने मिथिनानै मोजां मोनबाय नोंथां। नोंथांजों बिदि माने सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आं दायो बुंनो सानदों नोंथां माने जोंनि फेमेलि होनोब्ला जों न'खर होनोब्ला माने जों नुनो मोनो आरो ना
औ।
माने जोंनि न'खरफोराव जोंनि आइ आफा जोंनि बिमा ओमफ्राय जोंनि माने बिदिनो जोंनि बिफानि गुबुन माने बिदाफोर थायो बिफंफोर थायो बिनानावफोर थायो माने जों मोनो आरोना माने बिदि गासै जमा थानायखो माने गोरोबलायनानै थानायखौ नुब्ला माने जोंफोरो गोजोननाय मोनो आरो ना। उम खिन्थु आं बुंनो थाङोब्ला बोरै बेरैहाय माने बिदि माने न'खराथ' माने बिदिनो टाइप्स थायोना माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। सोरनाबा जमाहै थानाय जायो सोरनाबा हौवा हिनजाव आन्था गुबुन गुबुन न'खराव थांना थाहैयो। ब्ला सोरबा माने सोरनाबा माने बिदिनो जमायै थायो जेरै जोंफोर सिगां फैनानै गामियाव थाफैयो आरोना औ, दा आं नोंथां माने नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों आरो ना जेनेबा नोंथाङा माबायदि माबायदि न'खरखौ माने नोंथाङा मोजां मोनो? नोंथाङा माने हारसिङै थानो गाहाम मोनगोन ना माने हाबा जाखांनायनि उनाव माने जमा गावनि
औ माने माबायदि माबायदि माबायदि ओ थानायखौ मोजां मोनो आरो
औ नोंथाङा माबायदि थानायखौ मोजां मोनो?
दा नोंथां आंनि साननाय बायदियैब्ला न'खर होनोब्लाथ' जोंहा आं सिगाङाव बुंलांखानाय बायदियैनो जोंहा न'खर मोनस से जानांगौब्ला बिजि फिसाय आरो फिसा फिसौ आरो बिनि अनगायैब्लाबो बिमा फिफाफोर थायोब्ला मोनसे आबुं न'खर होननानै आं बुंनाय सानो आरोना। मानो होनोब्ला जोंहा ओ ओ टाइपपिकेलि जों साननानै नायोब्ला आरोना नोंथां माने जोंहा ओ जेला फिसा फिसौ जागोन अब्ला बिनि उनाव जोंहा बे गथ'फोराबो बिसोर गा-गावसोरनि बिबौ फोरखौ बिबैफोरजों गेलेफानो मोनोब्ला आरो बिदिनो रायज लायनाय होनज्लायनाय जयै ग्रोम ग्रोमै न'खर खुंनायखौ नुयोब्ला अब्ला एसे साबसिन हामसिन एसे साबखांनाय फैयो होननानै आं सानो आरोना नों थां‌ अब्ला थिग बेबायदिनो ओमफ्राय जुदि ओ बेयाव ओ न'खर मोनसेयाव हमनानै ला ओ‌ सोरहाबा बिजि फिसाय आरो फिसाफोरल' थायोब्ला एखमबोला समा आव औ एखमब्ला समाव जोंहा फिसायफोरा बे जा बिसि बिनि फिसायफोरा खामानि मावनो थाङोब्ला आरो बिनि अनगायै ओ गथ'फ्राबो गथ'फोराल' थायोब्ला
औ‌ औ नोंगौ नोंथां।
साजानाय माबा मोनसे खैदां खैफोद आखादफोर जायोबोला बे समाव जोंहा नायफिननो रावबो गैया जाहैगोन अब्ला बेबायदिखौ नायहरोब्ला आं सानो जयै थानानै न'खर खुंनायानो मोजां होननानै आं सानो आरोना नोंथां। जाहाथे माबा मोनसे खैफोद फैयोब्लाबो न'खरनि मानसि न'खरावनो जाहाथे हेफाजाब होलायनो हायो। मानो होनब्ला आथिखालनि मुगायावथ' गोदान मुगा गावगा बागावनि ओ बागैल' सानग्रा जाहैबाय, नङा होमबा नोंथां? अब्ला बेखौ नायहरो ब्ला आङो सानोदि न'खर मोनसेयाव जुदि जोंहा बिबायदि सोरबा हेफाजाब होनो थाखाय गुबुन बेबाय दिनो बिमा फिफाफोर बा ओ‌ फंबाय बिनानावफोर सोरबाफोर थाफायोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोथां नोंगौ औ
दा बेफोरखौनो आं बुंनो सानो
औ नोंथां जेरै औ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै बुंबाय आंबो बिदिनो फोरमायनो सानदों माने। जोंथ' माने दायो आथिखालनि जुगाव माने जोंथ' मानसिसो नालाय। माने जोंनि जिबनाव जोंथ' माने अराय समखौल' माने जोंङो गासै समावबो। जोंथ' माने हारसिं थानो हायाना जोंथ' मोनसे सासे ओ जोंङो बेनि थाखायनो जोंङो जोंनि न'खरफोरखौ माने जों नांगौ जायो आरो ना। ओ जोंफोरो माने जोंखौ मालाबा जोंङो खैफोदफ्राव गोलैयोबा एब्ला मलाबाफोर माने जोंफोर रंजानाय समफोराव दुखुनि समफोराव खस्थ' समफोराव माने जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंजों लोगो जानो थाखाय माने जोंबोथ सोरबा जों लोगो नांगौ जायोना बेनि थाखायनो नोंथां माने जोंफोर मान मानसिफोरा माने मानसि सुबुंङा सासे हौवा सासे हौवाया सासे हिनजावसा माने हाबा खालामो आरोना औ हाबा खालामो। जों जुलि खालामो बिदि जुलि खालामनानै जोंफोरो। गोथार जुलि जानानै जोंफोर माने गोदान जिबन गोदान संसार जानो थाख जोंङो ओ सांग्रां जायो आरोना। जों गोख्रों जायो सानैजों। माने बेयावबो माने जोंनि नखर फोरा जोंनि माबाफोरा फेमिलिफोरा जों हेफाजाब होयोना जोंनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि समाजाव माने जोंफोर नुबोयो। जोंबो हेफाजाब होयो। माने जों बिदिनो माने आलो गोजोनै जों बुजिलायनानै माने नखर मोनसेयाव जमा होयो माने जोंङो। थानो रोंनांगोन आरोना माने जों नुनो मोनोना माने दानि आथिखालनि जुगाव माने बुहुत माने बिदिनो। नखरफोरा सिलिंखार जालांङो माने बिदिनो बुजिलायनाय गैयैयाव नङाब्ला। मोनसिया नांलायनाय जानायाव फुरा मिलायै पजिटिभ गैयाव आरो ना। माने खौरां मिलायैफोर बिदिनो नांलायनाय जायो आरोना बेबायदिखौ जाहाथे माने औ। जोबोरैनो मोजां। औ।
औ दा बेबायदिनो आरोना नोंथां नखर गंसे जानांगौब्ला गासै मोनसे गोग्गो आबुं नखर जानांगौब्ला बेयाव बुजिलायनाय गासैबो बेबायदिनो हेफाजाब होलायनाय माने ओ गाव गाबागाव माने बेबायदिनो औ सोनार सोनारलाया लासे माने हेफाजाब होलायनानै ज' ज'यै ग्रोम ग्रोमै रंजा बाजायै खुसियै न नखर खुंलांङोब्ला बेखौ आं मोजां जायो होननानै सानो आरो नोंथां औ औ।
नोंथां आं बुंबावनो सानदों आरोना माने जोंङो जोंङो जेरैहाय माने सिगांनिफ्रायनो आलो गोजोनै जों जेरैै दोंबोयो। जों बेबायदिनो माने जोंनि आथिखालनि माने मुगायावबो जोंफोर जुगावबो माने जों रोंनांगोन आरोना माने जों मारोहाय मोजांङै थानांगौ, जाहाथे जों एनिटाइम गाज्रि खामानिफोरखौ मावा, औ नोंथां बेनोसै।
दे होमबा एसेनोसै नोंथां नङा होमबा औ। दे गोजोन्थों।